हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ। होमबा नोंथां एसे ओ मोनसे आयदा लानानै जों दसे सावरायलायनोसै नोंथां।
औ औ जागोन जागोन नोंथां।
औ औ होमबा बे बोथोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां। बोथोर जों लोगोसे जों आबहावानि खौ लाफानोसै औ। अ आतसा नोंथांमोननिथिं दामानि बोथोरा माबायदि नोंथां?
जोंनिथिंथ' दाथ' दैज्लां बोथोर ओ ओ बिदिनो सम लायै सम एखमबा अखा एखमबा सान्दुं बेफोरबायदिनो जागासिनो दङ आरो। आरो जिहेथु दैज्लांनि बोथोर नालाय। जोंनियावथ' बिदिनो गायनाय फुनाय बेयो सोलिगासिनो दङ'। दा खायफा ओ माने बोथोरजों। खाब जानानै बा समजों खाब जानानै जोंनि सुबुंफोराथ' दा माने गाससिबो बिथिंङाव जों समजों थाब जानानै थांनो गोनां जायो नालाय नोंथां। ओंखायनो। दा गायनाय फुनायावबो एसे। आगु बा एडभान्स मावनायखौ जों नुनो मोनबाय माइ आबाद। जोंहा ओरै दा बोथोरा दैज्लां नालाय माइ आबाद गायफुनाय दुहुम जाथारदों। सिगाङावथ' जोङो भाद्र'सिमहालागै बेबायदि माइ गायनायखौ नुयोमोन। ओमफ्राय दा जिहेथु नांगोलजों हालेवनायखौबोथ' नुनो मोनला नोंथां। ओ गामियाव सासे सानैल'सै ओंखायनो ट्रेक्टरजों हालेवनायलाय बयबो ओ सानसे साननैयावनो गायनानै फोजोबनाय। बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जादों आरो।
औ।
बेबायदिनो नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलिदोंबा।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो बोथोरा ओ मालाबा अखा हायो। मालाबा बिदिनो सान्दुं एसे-एसे माने हालागासिनो आरो ओमफाय। नांगौ बायदि दैखो मोनाखै माने दुब्लि फोथाराव दायो नांगौ बायदि दै गैया एसे। दैनि खस्थ' जादों आरो बबेबा-बबेबा एसे बोरि हाफोराव माने। ओ माइ गायनायाव एसे खस्थ' जादों जेंना जादों गायगासिनो बेबायदिनो। गोबाङानो गायखांबायानो। एसे एनै दङ' आरो ओमफ्राय खायसे खायफा एसे बोरि हाफोरा एसे खस्थ' जादों। बेबायदिनो। ओमफ्राय मेसिनफोरजों बोखांनानैब्लाबो बा दै होनानैब्लाबो। गायनो लादों आरो गोबाङानो। दा नोंथांमोनथिं माबायदि बे दैफोरा।
दैया नोंथां बिदि जोंनियावबोथ' दा दैया गोबां जेंनायावनो नुजादों खौनो होनजागोन। मानो होनोब्ला।
जागायजेननाय समावहाय जिहेतु आमथिसुवा नैबेफोरबायदि समावहाय अखाया गोबां हादोंमोन जोंनाव। ओमफ्राय दा फैयै-फैयै जिहेथु गायनायनि बहर जाफैबाय बेबायदि सम समावहाय माखासे बाला साहिया हा बा गोजौ जायगा हाफोरनि थाखाय। दैनि गोबां जेंना नुजादों जिहेतु अखाया। ओ नांगौ बिबांनि हायाखै बा खाय एखमबा हादोंबाबो गोबां हादोंमोन बारा।
औ।
ओ दा बेबायदिनो। मेसिन सालायनानै खायफा जाम्फै बा दंग'निफ्राय बिलोनिफ्राय। बा खायफाया बरिं खुरनानै बेफोर बेफोरबायदिनो दै बोखोनानै गायनाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनबाय थादों आरो नोंथां।
औ। बेबायदिनो ओमफाय। नोंथां बे ओ अखा दाथ' माने अखानि गोबां जेंना जायो। ओ अखाफोरा माने मोजां हाला बा दै जानो रोंला। बेफोरो अखा हायैनि जेंनाखो नोंथांङा मा होनना सानो।
दाथ' बेखौथ' जोङो नोजोर होयोब्ला बा। आंनि बायदिब्लाथ'। जिहेतु ओ जोङो सुबुं अनजिमानि। ओ सुबुं अनजिमानानि हारा माने गोख्रोङै बांगासिनो दङ। जो जोंनि माबायावनो बुहुमावनो होननांसिगोन आरो ना। संसारावनो गोख्रै बांगासिनो दङ। दा बे हिसाबै ओ माखासे गासिबो जि तु थानायनिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय लानानै बाहायनायनिफ्राय लानानै। बा टेक्न'ल'जिनिफ्राय लानानै गासिबो जिनिसा गोदाननिफ्राय गोदान गोदाननिफ्राय गोदान आपग्रेद जागासिनो दङ'। दा बे हिसाबै जोङो जाय बुस्थुफोरखौहाय माने बाहायोबा जोंनि उननि समाव खहा जागोन।
औ
बा जोंहा लकसान जागोन बेफोरखौहाय जोङो जेबो सानहरालासिनो जोङो दा गोदान मुगाजों बा जों थांनानै थानो थाखाय जिहेथु दावगालांथारनांगोन ना नोंथां जोंहाथ' जोङो जेन'बा ओंखामखौथ' दा जानानै गाबोन जाया होननानै जों थानो हानाय नङा जोंथ' जाथारनांगोन थांनानै थानो थाखाय दा बे हिसाबै जेरै- ओ बिफां लाइफांफोरखौहाय जोङो नांगौ जखानि जिखुनु मिथिंगानि थाखाय बा जोंनि बुहुमाव जोङो नांगौ रोखोमनि थांनानै थानो थाखाय बिफां लाइफां दंमोन। बेफोरखौबो जों दाननो गोनां जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जेरैहायनाखि ओ दैनि दैनि बायथिफोर बेफोरखौ खौबो जोङो जिहेथु ओ जोङो ओनसोल लायै ओनसोल बे दैया जाय लामाजों खारदोंमोन बेफोरबायदिखौहाय जोङो माखासे खामानिफ्राव बाहायनाय नुनो मोनबाय
औ
दा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन आरो ना जिहेतु आबहावा गुबुंले जानायनि माखासे हाबाफारिफोर गारि मथरनि उखुन्दै बा कारखानानिफ्राय इन्डासट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरजों गुबुन गुबुन बायदि माने थानो हागौ आरो जिहेथु जाय माने जोंनि मिथिंगानि थाखाय बा आबहावानि थाखाय मोजां नङा बेफोरबायदिनो गोबां फारफ्रोमबो बिथिंनि जेंनाफ्रा ज' जानानै नैबे जोंनि बे अखा हानाय बोथोर सोलायनाय बेफोरावहाय गोहोम गोलैदों होननानै आं साननानै लायो आरो जिहेतु फारसेथिंनि साइदनिल' बेबायदि आं सानाखै जिहेथु बिफां लाइफां ओंखाम गैयिनि थाखायल'नो अखा हायाखै बेफोरबायदिबो सानाखै बेबायदिनो गोबां जोंनि जे जाय खामानिखौ मावनाङााबा जाय खामानिया जोंनि आबहावानि खहा लाबोगोन बेखौ जोङो आथिखालावहाय थांनानै थानायाव मावथारनांगौनि जाहोनाव बा सोलिथारनांगौनि जाहोनाव जों मावनांनाय बेफोरबायदि जाहोनाव निस्सय माने आबहावानि खहा जादों बेखौ आं सानो बेजों लोगोसेनो जोंनि अखा हानायनि हाराबो खमायलांबाय बा
नंगौ नंगौ
बोथोर गैयालासे बा बोथोरनि समावबो अबेबा मोनसे जायगायावनो हानानै बबेबा खाथि जायगायावनो अखा हायै बेफोरखौ नुनो मोन्दों आरो आं बेबायदि साननानै लायो दा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा नोंथां अखा जे जोंनियावहाय बेबायदि जालांबाय बेखौ
औ बे औ बेबायदिनो जोङो माने सुबुं अनजिमा बांनायावबो माने बेयाव गोहोम खोलैदों लोगोसे जोङो ओ बे सुबुं अनजिमा बांनायजोंनो माने माखासे ओ खामानि मावनायफोरा बा माखासे खामानि खालामनायफोरा माने ओ मा होनदो आब्रुथि गैयै एबा जोङो ओम कन्ट्रल गैयै जाहैदों आरो माखासे खामानिफोरखौ बेफोरबायदि बे जाहोनावनो जोङो बे आबहावाया गौ गोबां गोहोम गोलैदों। लोगोसेनो बेबायदिनो ओ अखानि बा अखा हानायनि जा जेंना बेयो जेंनाया सोमजिदों गि गाहायै जों बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफां दाननाय बा जोङो हाग्रा हाजो सिफायनानै एवस्रांनाय जोङो बेखौ बुंनो हायो आरो जोङो गिबियावनो। बेबायदिनो जोंनि मानसिफ्रा माने आथिखालाव गोबां ओ मानसिफ्रानो बिफांखौ दानो। ओ नाथाय गायफिना मालाबाबो बेबायदिनो जोङो जौगानायनि मुङाव आरो माखासे ओ थाव लामाफोर बा बिदिनो बारिफोराव थानाय बिफांफोरखौ जोङो जौगानायनि मुङाव जोङो लामा बानायनायनि मुङाव जोङो माखासे लामा जिङाव थानाय बि फांफोरखौ जों दानफायदों साफा लान्दां खालामदों हाग्रा बंग्रा। बैफोरबायदि जाहोनाव माने दंफाङा खमायलांदों। ओ बेफोरबायदि जाहोनावनो बे अखानि ओ जाहोनाबो माने अखा हायै जाहोनाबो बेफोरबायदि जालांदों लोगोसे जोङो सुबुंफोरा नांगौबायदि ओ अक्सिजेन गेसखौ मोनजायै जाहैदों माने
औ
ओ जायखौ जों माने कार्बन डाइ अक्साइदखौ जानानै अक्सिजेन हगारग्रा जाय बिफाङा बैफोर बिफाङा खम जानायनि थाखाय जोंनो नांगौबायदि ओ गोग्गो अक्सिजेनखौ जोङो मोनजानाया ओ एसे खस्थ' जाहैदों बा थान जाहैदों आरो। बेफोरबायदिनो लोगोसे आरो सुबुं अनजिमा बांनायजों माने बायदिसिना मैला खालामनाय बा उखुन्दै गबोनाय जोङो सावनानै बा गारि मथर ओ सालायनानै उखुन्दै गहोनायजोंबो ओ लोगोसे बायदिसिना गिदिर गिदिर दारिमिनफोर खुलिनानै ओ उखुन्दै गहोनाय बैफोरनि जाहोनावबो माने गोबां बे आबहावाया सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ औ।
बेनि थाखायनो बै अखाया जेंनाखौ जों नुनो मोनदों।
उम
जोङो ओ मोनस बबेबा समाव जों नुनो मोनो माने बै एसे हाजो खाथि बा बिफांबारि बागान थानाय खाथि बेफोर ओनसोलफोराव जोङो एसे माने बेव एसे बिबां ओ बारा बिबांनि एबा थाब थाब अखा हानायखौ जोङो नुनो मोनो।
उम
ओमफ्राय बेबायदिनो बे ओमफ्राय एसे गोजानाव नायोब्ला ओमफ्राय बे गैया आरो बे अखाया। जों हानायखौ नुनो मोना बेबायदिनो माने खाथि खाथि नांजाबनाय ओनसोलबाबो माने बै मनसे ओनसोलावनो हालानै थाङो नाथाय मोनसे गामि एबा ओनसोलाव अखाया गोलैफैया बिबायदि जानायखो जों नुनो मोनो आरो गोबां समावनो आथिखालाव जोङोथ' ओ नाथाय जों गोदोआवथ' जोङो अखा हायोब्ला माने गोबां ओ ओनसोल आवग्रिनानै जोङो अखा हानायखौ जों नुनो मोनोमोन बा अखाखौ मोनोमोन नाथाय दायो माने दोम मोनसे दखरसे जायगायावनो जोङो ससे हानाय ससेयाव खा गैयै बेबिदि जानाया माने बारानिफाय बारा जालांगासिनो आरो उम बेफ फ्रि थाखायनो जोङो आबाद मावनायनि बेलायाव आरो गोबां जेंना सो सोमजिदों लोगोसे बिफां लाइफांफोराबो ओ थांनानै थानायाव गोब्राब जादों मानोना दै नांगौ समाव दै मोना रां खावरानथि हाफोरा गोरान जानानै ओ माखासे समाव बिफांफोरा थैलांनो हमो ओ आरो बेबायदिनो जोङो दैज्लां ओ नि माइ गायखांनानै जोङो जेब्ला बियो माइफोरा सोमनो हमो अब्ला जोङो नुनो मोनो जे बे माइ आबादफोरनि दुब्लिफोरा माने हाया रानलायनानै गावस्रानानै माइफोरा रानलांनानै मोनलांनानै थैलांनाय दै गैयैनि थाखाय दै मोनैनि थाखाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि जेंनाफोरा माने गोबां सोमजिगासिनो होमबा नोंथां जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नसै
अ जागोन दे नोंथां दे दे
औ दे नोनथां